औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा आंनाव बे समाव आंनो फन हरनायनि जाहोननि गेजेराव बा आन्दोआव माबाफोर
औ दङ नोंथां जेनबा आङो नोंथांजों ओ जोंनि सुबुं माहारि आरो बे बुहुमनि बा हाग्रामानि जिब जुनार बेफोरनि गेजेराव दाङा बाजि जानायनि मा खासे खोथा सावरायनो नागिरदों नोंथां। आरो खोनानो मोनबावदों नोंथाङा ओ जेनबा मोनसे फिसा फिसाथ' होनला बेखौ मोनसे जोबोद मोजां हाबा मावगासिनो जेनबा दाउ नायनो फोरोंनाय खोनानो मोनदों आङो दा आङो नोंथांनिफ्राय बेखौ खोनानो मा बिनि बाहै आं मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां अब्ला आङो गिबियावनो आङो दाउ नायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै नामा? औ दाउ नायनाय बुङोब्ला जोङो दाउनि थाग्रा खुलियाव थांनानै दाउफोरखौ नायहैनाय बा सिनायनाय आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां आङो बे हाबाखौ मावनाया दासिम नै बोसोर नै बोसोरनि एसे बारा जाबाय नोंथां। दाव नायनो थाखाय जोंहा गोबां गोबां जायगानिफ्राय दावबायारिफोर फैयो जोंनि खाथि खाला जायगानिफ्रायल' नङा नोंथां गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्रायबो फैयो आरो नोंथां औ बिदिनो जोंहा दाव नायनो थाखाय जोङो गिबियाव जोंनो मा मा नांगोन जोंनो नांगोन ओ लोगोसे केमेरा नांगोन आमफाय जों बायनकुलार बुङो बायनकुलार नांगोन बायनकुलारखौ जों मानि थाखाय बाहायो गोजाननि दाउफोरखौ नाहरनो थाखाय जोङो आरो दाउफोरखौ सिनायनो थाखाय बेनि गाब दाथायफोरखौ सिनायनो थाखाय जों बे बायनकुलार खौ बाहायनाय जायो आरो ओमफाय केमेराखौ जोंनो नांगौ होनोब्ला मानि थाखाय नांगौ केमेराखौ जोङो दावफोरनि सावगारिखौ सेबखांनो थाखाय जोंनो केमेराखौ नांगौ जायो बेजों लोगोसे जोंनो सासे दैदेनगिरि नांगौ बा सासे दि बुंदोंमोन टुरिस्ट गाइद होननानै बेथ'आंनो जाखाबाय नालाय आंनो थांफाखायो लोगोसे ओमफाय जोंनो नांबावगोन बक्स बा साउन्ड बक्स जायनि गेजेर जोङो बेखौ दामनानै बा दाउफोरनि गारांखौ दामनानै दाउफोरखौ जों लेंंहर होनना हायो आरो नोंथां नाथाय बेबायदि खालामनाया जोंनि थाखायबा दाउफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो नोंथां माने दाउफोरखौ जों थगायनानै लेंहरनाय जायो बेनिखायनो जोङो बे बक्सखौ बाहायङिनो मोजां जुदि सोरबा गोजाननि आलासि फैनानै बे दाउखौ नायनो लुुबैयो अब्ला जोङो दाउफोरनि बा बे दाउ थाग्रा जायगायाव थांनानै बेनि साउन्खौ होनानै जों दाउखौ लेंहरनाय जायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे हरनि समाव नायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ टर्स लाइट बे टर्स लाइटखौ जोङो हरनि समाव नायोब्ला बेखौ बाहायनाय जायो आरो दाउखौ नायोब्लाथाय जोङो दाउखौ नायनो थाखाय मा आदब बाहायो होनोब्ला जुदि फांसे बिफाङाव दाउ थायो। अब्ला बे बिफानि दाउ जों माबोरै फोरमायगोन जोंथ' ओरै थानायखै दं ओरै थानायखै दं बुनो हानाय नङा ना नोंथां बिनि थाखाय जोंहा मोनसे घोड़ी रखमनि आदब बाहायो आरो घोड़ीनिबादि जेरै घोड़ीआव से नै थाम हाम बिदि रिंगा थायोना बेफोरबायदि जोङो गोजौनि बाहागोखौ मायाव बाहायो जिनै रिंगा ओमफाय जोंनि आगदा फारसे थानायखौ थाम रिंगा गाहाय फारसे थानायखौ द' रिंगा ओमफाय ओजोंहाय ओ आगसि फारसे सानायखौ गुरिंगा जेरै खुरि बेबायदिनो बाहायो आरो घरिनि जेरै खघरियाव बेसेबांथा अनजिमा दं बेबायदिनो बाहायो ओमफाय गेजेर बाहागोखौ जोङो। ओ जि लाथि खौ हमना लानाय जायो आरो नोंथां माने दाउ नायनायनि बे आदबखौ जोङो फांसे बिफाङाव बे घरिनि माबाजों बाहागो राननाय जादों थिग थिग बेबायदिनो जोङो दाउखौ मारै सिनायो होनबा जोङो दाउखौ सिनायनो थाखाय जोङो दाउनि दाथाय बा दाउनि गाब दाउनि गाबनाय दाउनि आखुथाय बेफोराव जोङो सिनायो दाउखौ जोङो नायनो थाखाय दाउनि माखासे थाग्रा जायगा दाउआथ' गोबां जायगायाव थायो जेरैहाय ओ हाग्रा जायगायाव जायखौ जोङो उदलेण्ड होनना बुङो उदलेण्ड एरिया हाग्रा जायगायाव था बा आमफाय मोनसे वाटारलेण्ड बा दैबौ बारि जायगायाव थाग्रा ओमफाय मोनसे जाबाय आरो ग्रासलेण्ड हाग्रा बारियाव थाग्रा बिदि रोखोमाव जों मोनो आरो दाउखौ बुंनो थाङोब्ला दाउखौ नायनाया जोबोद रंजाथाव आरो नोंथां जुदि नोंथाङा दाउ नायफु थानाय समाव सिरि सिरि नायाबालानो एसे दावराव खालामो अब्ला दाउफोरा एसे हेंथा मोननानै बिसोरो बिरलाङो आरो नोंथां। गुबैयै दाउ नायनाय बुङोब्लाथाय जोङो जोंनि जायगायाव दाउ नायनो थाखाय गोबां रोखोमनि दाउफोर मोननो हायो जेरैहाय आं बुंनोसै हाग्रायाव हाबालासिनो जोङो जोंनि खाथि खालानिखौ बुंग्रोनो सानदों बेहाय जोङो दाउस्रि दाउमैना दा बाथ' फेरेंगा दाउलुर दाउ गोथां बिदिनो ओ दाउ देंखर दाउथु दाउब'। बिदिनो गोबां रोखोम जोंनि जायगायाव मोनगोन ओमफफ्राय इसे जेनेबा दाउफोराथ' गावबागाव जायगायाव थायो नालाय गावबागाव जायगायाव थाङोबा जोङो मोनसे ग्रासलेण्ड एरियानि मोनसे मुंदांखा दााव बा हाग्रा एरियानि मोनसे मुंदांखा दाव आर ना बे दाउनि मुङानो जाबाय दाउ थुलिं जायखौ जोङो बेंगल प्रदेकान होनना मिथिनाय जायो जाय दाउथ्रि बे दाउ थ्रिलिंआ जोंनियाव बा जोंनि बुहुमाव मोनसे गोमालांनो हमनाय मोनसे दाउनि हारि नोंथां बे दाउखौ बासायनांगौआ जों साफ्रोमनिबो बिबान दङो। बेखौ जोंहा जोंनि मानास हाग्रामा बेजों लोगोसे नेपाल हादोर बेयाव मोननाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय मध्य प्रदेशआवबो मोननाय जायो। ओमफ्रायाहाय जोङो हाग्रायाव हाबनानै नायोबा माखासे सिला सिगुन फेसा बिबदिनो दाउराइ बायदि रोखोमनि दाउफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोङो दाउ नायनायजों लोगोसे माखासे जिब जुन खौबो नायलांनो हायो नोंथां बा नुलाङो जेरैहाय जोङो मैदेर गान्दा मै सियाल अमा मोसा मुफुर बिदिनो बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जोङो हाग्रायाव हाबोबा नुलांफायो आरो नोंथां दा नायनायजों लोगोसे
औ नोंथां औ नायबाय।
सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि सोमोन्दै फोरायमायनाय बुंदोंमोन ना नोंथां बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां खोनासंदों होनबा औ सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया दाथ गोदान खोथा नङा। ब्ला आजिखालि मा जायो जेनेबा गोबां सुबुङा रांनि लबाव बा गावनि नखरखौ खुंनायाव बा माखासे एखमबा नाङैयावबो जेनबा गोबां रोखोमनि हाग्रानिफ्राय बिफां लाइफां दाननानै लानानै फैयो बाजाराव फानफैयो फालांगि खालामो जायनि जाहोनाव मा जायो। जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलियानो गोमालांनो हमो ओ बे समाव मा जायो जेनेबा जिब जुनारफ्रा गावसोरनो जिब जुनार जों गावसोरजों गाव मा सानो जेनबा जिब जुनारफ्रा जोंनि थाग्रा खुलिया माबोरै दसेनो इसेबां बिदि फिसा जाखो बा जोंनि थाग्रा जायगायाव मानो आदार गैला ओ दा जों बोरै जिउ खांगोन बेफोरबायदिखौ सानो आरो बेयाव मैखोमै सोरनि आखाइ दं होमब्ला सुबुं माहारिनि आखाइ बिसोरो मा खालामो जेनबा माखासे हादान सिफायनाय ओ खोथा फैयो दानि जुगाव जेनबा माखासे सुबुंफोरा गावनि ओह गामिफ्राव बा गाव जे जायगानिफ्राय गाव थाङो बैयाव गावसिनि हाफोरखौ फाननानै बा हा गैयालासिनो माखासे सुबुंफोर दङ बिसोरो मा खालामो हाग्रायाव थांनानै नं बां जाबांनो हाग्रानि ओ जेनबा हाग्राफोरनि दंफां लाइफांखौ दाननानै बैयाव गावसोर मानसिफोर ज थानानै मोनसे थाग्रा फुलि बानायहैयो जेराव बे जायगाया जिब जुनारनिसोमोन ओ बेखौनो जों मा होनना मिथियो हादान सिफायनाय बिनि उनाव मा जायो जिब जुनारफोरनि गेलेग्रा जायगा दुगैग्रा जायगा ओ गेलेग्रा जायगा दुलै दुगैग्रा जायगा ओ आदार नागिरग्रा जायगा बा गावसोर ओरैनो बेरायग्रा जायगा जिब जुनारफोरनि बे फोर जायगाखौ सुबुं माहारिया सेना लानानै बिसिनि जायगाखौ खोमाना होयो दा बेयाव मा जायो जिब जुनारफ्रा ओ गावसोर थाग्रा जायगाबो गैला गावसोर गेलेग्राबो गैला आदारबो गैला दुगैनोबो मोनला बिसोरो दैखौबो सुबुंफ्रा सेना लागोन बे दैमाफोर फिसा फिसाफोर खौबो दा बेवहाय मा जायो बै जिब जुनारफ्रा आदार नागिरनायनि जोहै बा ओरैनो थाबायग्लांनायनि जोहै बै सुबुंफोर थाग्रा बे जायगायाव थाबायलाङो मानोना बे सिगाङाव बे जायगाया बिसिनिखासोमोन बेनि उनाव मा जायो बै सुबुंजों बै जिब जुनारफोरजों दाङा बाजि जायो। जिब जुनारफ्राबो बै सुबुंफोरनि माखासे आदारफोरखौ नु्ब्ला जानो लुुबैयो बेयावनो सुबुंजों जिब जुनारजों सिखलायनाय बा गाथारलायनाय बा बुथार ओ अरथार जालायनाय बेफोरबायदि खामानिया माबाया फैयो ओ थासारिया सोमजिबोयो। बिनि उनाव मा जायो ओ सुबुंफ्राबो गाथार जायो एखमबा जिब जुनारफ्राबो थैयो ओ दाथ गोबां रोखोमनि ओ जिब आरो सुबुंनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों जेरै बावाखै नै मैया मोनायावबो जादों ओ सासे हाग्रा बिफाननि ओ बिफानगिरि बिथाङा हाग्रायाव हाग्रायावनो ओ मा से हाग्रानि मैदेरजों गाथार जानानै बिथांनि जिउआ खहा जादों बिथाङा बर सुबुङानोमोन बिथांनि जिउआ खहा जादों दा बिथांनि जिउ खहा जानाय जोंनि बर हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मोनसे ओ खोथा मानो होनना बुङोब्ला बे बिथां बे बिथांनि जिउआ ओरैनो जेनेबा जिब जुनारजों दाङाबाजिनि जोहैयनो गाथार जाबाय बेवहायबो जिब जुनारफ्रा ओरैनो गाथारला बायजाबा ओरैनो बिथांमोनखौ जिउ खहा खालामा मानोना बिथांमोना गावसिनि जायगायाव सेना लादों बेनिखायनो बेफोरबायदि दाङा बाजि जायो आरो आरो बिफां लाइफां दाननायनि माखासे गोबां जोङो जाहोन नुनो मोनो जेरै जिब जुनारजों दाङाबाजि जानायखौ जों नुखायो आरो जोंनि मिथिंगायाव ओरै माखासे थासारि सोमजियो जेराव दैनि दैनि अखानि बिबांखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि हा खुरखायो, जोंनि दै जिं-जिंनि हाया खुरखायो जेबो जेराव बिफां-लाइफां गैया बे हाया गोरान जायो आरो अखानि बिबाङा खमायो दा बेफोरखौ बा बेफोर खामानिनि ओ आन्दोआव मा दङ? सुबुं माहारि सुबुं माहारिया रांनि लबाव मेगन खाना जाफ्लानानैबाबो बिफांफोरखौ दाननानै फाननानै माखासे मोजां रां खामायनानै बिसोरो ओरैनो जेनबा गावसिनि नखरखौ खुंनायावथ बाहायो जेनेबा होमब्लाबो बिसोरो दस्रा खामानि मावालासिनो बेफोरबायदि हाबाखौ मावो आरो जायनि थाखाय मा जायो जिब जुनारफ्रा खस्थ मोनो, थानो हाया जायो बे जाग्रा आदार मोना जायो जायनि थाखाय बिसोरो सुबुं सुबुंफोर थाग्रा जायगायाव फैनानै माखासे आदारफोर नागिरफैयो गेलेनो फैयो बा दुगैनो फैयो बा ओरैनो थाबायग्लांनो फैयो बै समावनो सुबुं माहा सुबुंजों मानसिजों जिब जुनारजों लोगो मोनलायनानै बेवहायनो दाङा बाजि जायो मै जेनेबा मैदेरफोर गामियाव थाङोब्ला सुबुं मानसिफोरा जोंनि गामियाव मैदेरा फैनानै जों गाग्लोबनो नागिरदों बिदि होननानै बै सुबुंफोरा ज-ज जानानै बै मैदेरखौ होसोयो एखमबा माखासे जिब जुनारफ्रा थैयो जेरै- मोसा, लख्रा फैयोबा, सियालफोर फैयोब्ला, बिसोरखौ सुबुंफ्रा बुथारनानै सियालफोरखौ जायो ओम जायनि जाहोनाव मा जायो आरो बै जिब-जुनारफ्रा बिदि गावसोरनि हानजानि मान मासे जेनेबा मासे
लोगोआ थैयोब्ला आरो फैसिनोसो, जेनोबा जोंनि लोगोखौ बुथारदों जोंबो थांनानै बिदि खालामहैगोन। ओ सियाल
सियाल ओ फोरनि जेनेबा मेलेमा जोबो गोख्रों जायो। जेनेबा गावोरनि मासे लोगो गोमाबाथाय बिसोर गोबां दुखु मोनो रागा जोङो मानोना सियाल ओ ज जयै थाग्रा मासे मोनसे जुनार उम बिनि उनाव मा जायो ओ बिदिनो दाङा बाजियाथ जाबाय थाखागोन दा बेनिखायनो मा खालामनांगौ जेनबा जोङो बिफां लाइफां दाननायखौ बन्द खालामनांगौ, हादान सिफायनायखौ बन्द खालामनांगौ, जिब-जुनार थाग्रा जायगायाव जायगानि बिफां लाइफांखौ दान्नानै बेयाव थाहैनो नाङा ओ अब्ला जोङो बिदि सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ खम नुनो मोनगोन ओ दा आसा खालामो मानसिफ्रा बुजिगोन बे बाथ्राखौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां नुबोबाय जों नुगासिनो आरो सानो इयुनावबो नुलांगोन ओ जाहााथे बेफोरबायदि जाया बेनिखायनो जोङो बिफां-लाइफां दाननाय आरो ओ जेनेबा सु जिब-जुनारनि थाग्रा खुलिखौ गाग्लोबनायखौ जोङो बन्द खालामनांगौ।
औ नंगौ नोंथां‌। औ बुजिबाय नोंथां। बेनिखायनो आं सानो आरो नोंथां जोंनि खाथि-खाला बा हाग्रा ओनसोलनि खाथि-खाला बा साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरा बांसिनानो हाग्रानि बा अरनबारिनि सायाव सोनारनासो जिउ खुङो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय बिथांमोना गोरान बनफोरखौ लायनानै जाफैयो बा ओंखाम ओंख्रि संना जाफैयो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि हाग्रानि फाय मोननाय बिफां-लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय ओंख्रिफोरखौ लाबोनानै जाफैयो आरो नोंथाङा बेथ गोबां बिबांनि मुलि हारिनि बिफां-लाइफां लाबोना जाफैबा जोंना देहाया थाजिम बा गोगो बा राफोदै थायो आरोना नोंथां।